औ नोंथां औ खोनादों।
आं नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो गथ' मावदांसा ना गथ' मावदांसा बेखौ मिथियो नङा होमबा नोंथां जेरैनाखि जोङो गथ'फोरखौ ओ फरायनायाव गोसो जाहोनाय बा खामानि दामानियाव फरायनाय गारनानै खामानि दामानियाव थिसननाय बेफ बेफोरनिफ्राय माबायदि रैखा खालामनांगौ आरो बियो माबायदि गाज्रि हुदा आरो बेखौ माबायदि फोसाबनांगौ बेनि सोमोन्दै सावरायनाय न नङा होनबा नोंथां?
औ।
नोंथाङा फोरमायदो दे
ओ गथ' मावदांसा होनोबाथ' जों बयबो मिथिखायोना जेरै माने सासे गथ'खौ हाय गुबुननियाव खामानि मावनो दोनहरनाय आरो दा गोदो गोदाय बेफोरो बांसिनखौ नुनो थाङोमोन गोदोनि समावहाय बे गथ' मावदांसाखौहाय मानो होनोब्ला गोदोनि ओ सुबुंफोरा बर' समाजावहाय मा ओ न'खरावहाय बिदि रांखान्थिनि आंखाला जोबोद दङमोन ना गोदोहाय दा गोदोनि सुबुंफोरा बांसिन मायाव आरो बेबायदि गथ' मावदांसाखौ मानो थाखाय नुनो थाङो होनबा गोदोनि सुबुं फोरा मा हाग्रा-बंग्रा सिफायनानै मा हादान लुनानै थाहैयोमोन बे हादानाव थाहैनायाव मा थोजासे स्कुल फरायसालिफोरा गैयैनि थाखाय बेयावबो मा जायोमोन गथ'फोरा फरायनायनिफ्राय जानगाराव थायोमोन आरो दा बुंनो थाङोब्ला बांसिन गथ' मावदांसानि गुबै जाहोन फोरानो जाहैबाय मा गैजा रोङै दा ओ माखासे न'खरफोरा गाव गावनि न'खरनि ओ थासारिखौहाय मा आंखालखौहाय सुफुंनो थाखाय मा गाव गावनि गथ'खौ मा गुबुननि न'खराव खामानि मावनो थिनहरो आरो जेरैहाय मा सासे उन्दै गथ'खौहाय मा फरायालासेनो मा गोबां मोनसे न'खरावहाय फिसाफोरा सासेनिफ्राय बारा जेनेबा साब्रै साबा बेबायदि खाङोमोन ना जायखौहाय बिसोरो मा समानै नायजोबनो हायामोन आरो फिसाफोरनो थोजासे जानाय लोंनाय बेखौ होनो हायामोन बेनिखायनो मा ओ गथ' खौहाय मा गुबुननि न'खराव खामानि मावनो दोनहरनाय एबा साहा गलाफोरावहाय दोनहरनाय गुबुन गुबुन खामानिफोरावहाय बेबायदि गथ'फोरखौ गाव गावनि गथ'खौहाय मा खामानियाव थिस'नोमोन आरो दा बेफोरबायदि ओ थासारिया दा आथि खालाव बारा नुनो थांलिया मानो होनबा दानि दिनावहाय मा सोलोंथायाव गासैबो बिथिं ओ गासैबो सुबुंफोरानो मा ओ सोलोंथाइ फारसे गोसो होग्रा जाबाय आरो दा बेबायाददि गथ'मावदांसाफोरा
खौहाय जोङो फोसाबनो थाखाय मा जानांगोन उम जोंनि फोरोंगिरिफोर आरो समाजनि माखासे लेखा गोरों सुबुंफोरनि गाहाय बिफाव थायो जेरै ओ फोरोंगिरियाबो मा मोनसे सम गामिनि फोरोंगिरि सिकुलनि फसालिनि फोरोंगिरिया मा जांगोन मा ओ मोनफ्रोमबो न'ख न'खराव साबेसे गथ'फोर दङ ओ सोरनियावहाय साबेसे ग'थदं बेफोरखौहाय मा ओ थांनानैहाय खबरलाहैब्ला बेबायदि लाहैयोब्ला मोजां आरो मानोहोनोबा जोङो अब्लासो मोनथिगोन जे सोर सोरनि नखर आवहाय साबेसे मा गथ'फोर दङ दा बेफोरनि सोमोन्दै खोन्थाहैनांगोन जे फोरोंगिरिया मा फरायसालियावहाय सरखारा मा होनो गासैबो जे द' बोसोरनिफ्राय जिब्रै बोसोर बैसोनि गथ'फोरनो मा बेसेन नाङा लासे सोलोंथाइ होगारहोयो। होगासिनो दङ ओ बेखौहाय ओ फोरोंगिरियाहाय माखासे बै मोन जि न'खरनि बिमा बिफा एबा सुबुंफोरनो मा फोरमायनानै हैयोब्ला गाहाम आरो दा ओ मोनसे फरायसालियाव गुदि फरायसालियाव मा जानाय सानजौ गथ'फोरनि जानाय आदार आरो गथ'फोरनि नांगौ बिजाबखौ सोनो थाखाय बेग आरो रो गाननो थाखाय ओ फरायसालिनि इउनिफर्म बेबायदि गासैखौबो मा सरखारानो होबो होगासिनो दं आरो दा बेखौहाय फोरोंगिरिफोरा मा थांनानै बै न'खरफोरावहाय फोरमायनानै होयोब्ला गाहाम आरो दा बेसेन नाङालासे जेबो मा मासुल होनाङा लासे जे जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो अब्ला जों मानो सोलोंथाइ लाया लासे गाव गावनि ओ गथ'फोरखौ मानो गुबुनावहाय खामानि मावनो दोनहरनो नङा होमबा नोंथां। दा आरोबाव ओ बेबायदि बिदिनो समाजाव गोबां आरो लेखा गोरों सुबुंफोर दं बिसो बिथांमोनाबो मा बै माखासे समाजनि ओ लेखा रोङै एबा ओ जायफोरानखि गोरिब थाखोनि सुबुंफोर बिसोरनि बिसोरनिसिम थांनानै मा जोङो फोरों। बिसोरखौ बानजायहैनांगोन जे ओ बेबायदि गथ'खौ गाव गावनि गथ'खौ गुबुननाव खामानि माव हरनाया बे मोन आयनिबो बेरेखा आरो समनिबो बे मोनसे गिदिर ओ जेंना मानो होनोब्ला जोङो उन्दै गथ'फोरखौ बेबायदि फरायनायनिफ्राय जोङो बे बोखारनानै दोनोबा बे जोंनि इयुन जोलैयानो मा जाहैगोन जोंना ओ बेबायदि मोनसे ओ लेखा रोङै समाज जाहैगोन आरो मानो होनोबा जों सासे गथ जोङो बेबायदि गुबुननि न'खराव खामानि मावनो दोनहरोबा बिनि इउ जिउ खौनो जोङो मा खालामना होनाय जायो सिलिंखार खालामना होनाय जायो। नङाहोनबा नोंथां दा बिसोरो बे समावहाय मोनसे खिलि खनाय ओ जेरै ओ खिलिखांनाय समावनो जेर बिसोरखौहाय ओ जोङो फोजोबनानै होयोब्ला बिसोरनि जिउखौ जोंहाय समाजावबो खहा जायो मानोनाबा जोङो बे उन्दै उन्दै गथ'फोरासो जोंनि इयुननि ओ समाजनि मा होनो मोनसे मा होनो बियो इयुन जोलैनि मोनसे बिसोरनो जोंनि ओ माहोनो सोलों साफोर नङा हबा आरो जोङो बे गथ' खौहाय मोजाङै ओ उन्दैनिफ्रायसे बोसोन होयोब्लासो मा जोङो समाजखौहाय जोङो दावगा लांहोनोहागोन दा जोङो उन्दै गथ'फोरखौनो बेबायदि गोरलै समावनो जोङो जुदि बिसिनि जिउखौ ओ सिलिंखार खालामना होयोब्ला जोंनि समाजा बोरै जौगागोन नङा होमा नोंथां। दा बेबायदि जायो आरो दा बिसोरखौहाय जोङो ओ गोजाम खालामनो थाखाय बेफोर गासैबो थिखौबो गोजान खालामनो थाखाय ओ समाजनि माखासे लेखा गोरों सुबुं आरो फोरोंगिरिफोरनि बिफावा गाहायथार होननानै ओ आं सानो आरो दा नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जोङो गथ' मावदांसा होननानै बुङोबा जोङो उन्दैनिफ्राय बा गुदिनिफ्राय जिब्रै बोसोर बैसोसिमखौ होननाय जायो बे बैसोआव ओ जुदि ओ बेबायदिनो खामानियाव थिसननाय नानै दोननाय बा सोलोंथाइनि अनगायै जोङो माखासे खामानि दामानिफोराव थिसननानै दोननाय बेखौनो जोङो मा गथ' मावदां सा होननाय जायो आरो थारमाने सेनिफ्राय बा गुदिनिफ्राय जोङो जिब्रै बोसोरसिम उन्दैफोरखौ जोङो उदां खालामो खालामनो नांगौ आरो बेबायदिनो जोङो बिसोरखौ फरायनाय लिरनाय बेफोराव जोङो थिसननानै दोननांगौ बिनि उल्थायै जों जों मा ओ मा होनना बुङो माखासे खामानि बा माने थिसननानै दोननाय बेफोरखौ जोङो बेफोरखौनो जोङो गथ' मावदांसा होननाय जायो आरो गथ' मावदांसा आयेननि गेजेरजों जोङो माखासे गथ'फोरनि उदांस्रि बा उदांथि बा बिखौ जोङो ओ मा होनना बुङो दानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो मा होनना बुङो ओ जेनेबा जोङो गोदो गोदाय नुनो मोनोमोन जेनबा जोङो माखासे ओ उन्दैफोरखौ बेबायदिनो माखासे मा होनो खामानि दामानि आरो बेफोरो मा होननानै बुङो जोङो हाथाय बा ग'ला बेफोराव जों ओ माखासे खामानि मावनो दोनलांनाय एबा सोरबा माहाजोननि न'खाव जोङो बेबायदिनो ओ नो दोनलांनाय आ दा ब'खालि दोलांनाय बा रुवाथि फोर दोनहरनाय बा खामानि मावग्रा दोनहरनाय ना बैफोरबायदि जोङो नुबाय थायोमोन गोदो गोदायनि समाव बेबायदिनो जोङो ओ मोनसे समाव जोंहा सरकारा मोनसे आयेन दानानै होदों बे जाहैबाय जोंहा गथ' मावदांसा आयेन। बिनि गेजेरजों बैफोरबायदि सुबुं बा उन्दै गथ'फोर खौ रैखा खालामनो अ' थाखाय दानाय जादों बेनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय गथ'फोरा मोजाङै मा होनना बुङो ओ बिसोरो उदांस्रि मोननांगौ आरो बिसोरनि उदांस्रिनि मोनसे मोन्थथाय होनाय जादों जायखौ ओ मा होनना बुङो माखासे बे उन्दै समाव ओ बुजिस'ननो हाया बा बिसोरो गावनि आथिङावनो गसंनो हाया बा बिसोरो सानस्लाबनो हाया बिस नि ओ स'मा बे समाव गुदि सोलोंथाइ लानाय सम आरो बेबायदिनो जोंहा गुदि सोलोंथाइ लानाय समावनो जोङो बेफोरबायदि खामानि बा माबा मोनसे मावनानै ओ थाहैनांगौआ जोंहा मोनसे मोजां माबा नङा आरोखि ना? दा बिसोरखौ जोङो ओ मा होनना बुङो बिदि सोलाय माखासे जोङो सोलोंथाइ होनाय बा माखासे जोङो फोरोंथाइ होनाय बेफोरनिसो सम जोङो जेन'बा ओ गामि ओनसोल, न'खर आरो हारि आरो बेबायदिनो हादर जौगाहोनोबा जोङो जोंनि गुदि माबायानो जाहैबाय। औ मा होनना बुङो गुदियानो जाहैबाय जोंना सोलोंथाइ नङा होमबा बे सोलोंथाइखौ जोङो मा? बे सोलोंथाइखौ जोङो होग्रोनांगोन आरो अब्लासो जेनेबा उन्दैफोरनिफ्रायसो लानानै जोङो देरलांनानै जोङो सासे मोजां मानसि जाहैयो नालाय। थिग बेबायदिनो जोङो मा होननानै बुङो ओ बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइखौ होग्रोनांगोन आरो बे समाव जोङो माखासे खामानि दामानियाव थिसननानै दोनोबा बिसोर ओ माखासे ओ फरायनाय लिरनायाव जोङो गोसो होनो हाया जागोन आरो बेबायदिनो जोङो माखासे बेफोरनि बेफोरखौ नेवसिनानै जोङो माखासे मा होनो खामानि दामानियाव ओ गोदोसोनानै थायोबा फरायसाफोरा बा उन्दैफोरा जोङो फरायनायाव गोसो जायो बा जोङो। फरायनो गोसो गैयै बा माखासे सोलोंथाइनि सायाव गोसो होनो हायै बेफोरबायदि ओ माबाजों मोगा मोगि जानांगोन आरो बिसोरो थिग बेबायदिनो जों जोङो बेखौनो बुंनो हायो जे जोङो सासे गथ'खौ जौगाहोबा जोङो बेबायदिनो। ओ बयनिबो मदद नांगोन न'खरनि मदद नांगोन गामिनि मदद नांगोन ओनसोलनि मदद नांगोन आरो जोङो बेबायदिनो बिमा बिफायानो गथ'नि गुबै जोथोनगिरि नालाय गिबि जोथोन फोरोंगिरि दा बेफोराव खोब बिमा बिफायाबो साननो नांगोन जे गावनि न'खरनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय जे ओ उन्दैखौ बेबायदिनो मालायनाव खामानि मावनो बा बबेबा गलाफोराव खामानि मावनो बेफोरबायदि दोनहरनाया जोंहा जोबोद अयनाय खालामनाय जायो। बिनिखायनो जोङो बिमा बिफाफोराबो नोजोर होनांगोन बेजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोर बा ओनसोलनि सुबुंफोराबो नोजोर होनांगोन जेन' बे गामिनि सोरबा सोर सासे गथ'खौ बेफोरबायदि गथ' मावदांसा आयेननि बेरेखा नुदोंबा जोङो बेखौ न'आव थांनानै नै बुजायहैनांगोन गथ'नि सायाव बुजायनांगोन गारजेननि बा बिमा बिफानि सायाव बु बुजायनांगोन बेबायदिनो जोङो बिसोरखौ ओ गोरोन्थि मावफ्लांदोंबा जोङो गोरोन्थिखौ बुजिहोनानै आरो ओ फिन गोदान मोनसे मिजिं बा आसाजों मोनसे गोदान सोलोंथाइ लाहोनो फिननाय बेफोरबायदि खाबुखौ होनो नांगौ आरो बेबायदिनो ओ फोरोंगिरिजों लोगोसे गामिनि बा ओनसोलनि मानसिफोरा माखासे सम सम सम बेबायदिनो गथ' मावदांसा आयेननि सायाव जोंहा माखासे एवारनेस प्रग्रामफोर लानाय बेफोरनिफ्रायबो जोङो गथ' मावदांसा हाखौ जों होबथानो हायो। आरो बेबायदिनो जोङो आथिखालावथ' जोङो नुनो मोनदों ओ बेनि जाहोनावनो जोंहा ओ सरकारा जोंहा माखासे बेसेन नाङै फोरोंथाइ जेनेबा जोङो सेनिफ्राय जि थाखोसिमहालाग बेसिम जोङो बेसे नाङै फोरों नाथाय आरो बेजों लोगोसे माखासे बेसेन नाङै बिजाब आरो बेबायदिनो माखासे ओ फरायसालिनि गानग्रा जोमग्रा बेबायदिनो जोंहा माखासे जानाय नि ओ खाबु आरो बेबायदिनो थांलाय फैलायनि खाबु जेरै साइकेल होनाय बा बायदिसिना होनाय ना बेफोरबायदिखौ जोंहा सरका मावबोगासिनो दं जाहाथे गथ' मावदां सा आयना जोंहा रैखाथि जायो आरो बेबायदिनो जोंनि लाइमोन गथ'फोर बा जोंनि उन्दै गथ' फोरा रैखा जायो आरो बेबायदिनो जोंनि गथ'फोरा मा होनना बुङो सोलोंथाइ फारसे दाव होनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो बयबो न'खरनिफ्राय लानानै जोङो गामि ओनसोल सम माज मा होनना बुङो रायजो आरो हादोर गासै लासै लासै जौगालाङो बेनि थाखाय गथ' मावदांसा आयेनखौ दानाय जादों आरो नोंथां दा होमबा बेनोसै ओ नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों गथ' मावदांसानि सोमोन्दै नोंथांनि थेवबो मोजां गोबां खोथा मिथिबाय नोंथां
औ गोजोन्थों।